मा?
अ नोंथांनि रावखौ एसे एसे खोनादों आङो
अ दालाय खोनाबाय दा?
ओं खोनाबाय आङो
दे होमबा जोंहा दिनै फोरबोनि सायाव रायज्लायनोसै नामा एसे नोंथाङा फोरबोफोराव बिदि फालिनानै मोजां मोनो ना मोना गिदिंनानै?
नोंथांनि रावखौ खोनायाखै आङो एसे खरा होनलाय
दालाय खोना द'
औ दा खोनाबाय
अ नोंथाङा फोरबो फोरबोफोराव गिदिंनानै बा फोरबो फालिनानै मोजां मोनो ना मोना?
फेस्टिभलसखौ
औ
फेस्टिभेल्सथ' आथ आङो बिराद फसायो आङो फेस्टिभेलनि सिजोनखौनो बिराद फसायो
औ बबे बबे मोनसे फोरबोखौ बांसिन मोजां मोनो नोंथाङा ओरैनो
आङो फेस्टिभेलखौ आङो बे दिवालि निउ इयार ख्रिस्टमास बेफोरबायदि फेस्टिभेलखौ आङो बिराद फसायो आरो
औ नोंथाङा दिवालिफोराव माबायदि माबायदि डिजाइननि माबायदि इदि खालामनानै मोजां मोनो जेनेबा एसे बिदि रांगलिफोर खालामो नालाय नोंथांमोननिथिंबो बिदि खालामनाय जायो नामा?
जोङो जोङो न'आवथ' बेबायदि माबाया जोङो न'आव खालि सिम्पोलै लाइटल' साजायो बे लाइट साजायनानै लाइट होलायनानै जोङो ओ बमफोर एथमफोर बेफोरल' गावो ओमफ्राय एसे एसे मोजां ओंखाम ओं ख्रिजानाय जायो बेल' खालामो जों न'आव बाट जोङो बायहेरायाव थानाय जायोबा बायहायाव जोङो साजायो माबायो मेथाइ फोरजायो ज' गान खनलायो रंगलि ज' बानायलायो बेफोरबायदि खामानिखौ जोङो खालामो जों बाहेरायाव थानाय जायोबा
औ जोंनाथ' बे बर'फोरनिया बैसागो मागो बिदि खुंनाय जायो नालाय फोरबो हिसाबै फालिनाय जायो नालाय नोंथाङा बैसागोफोराव इदिनो गामिफोराव बेरायोना बेराया मागियोना मागिया
ओ बेफोरबायदिखौथ' आं खालामफेराखै बाट जोंनि न'आव मेरला मानसि फैयो आरो बैस सागु बेबायदि दिनाव फैयो आरो मागि फैयो थ' नायनानै बिराद मोजां मोनो बिसिनि मोसानाय गान्नायखौ बाट ओ आङो पार्सनेलि आङो मालाबाबो बेफोरबायदियाव थांफेराखै आरो मानि बैसागु बे फोरबायदियाव
थांबा बिराद मोजां नाङो बेफोरबायदियाव बैसागोफोराव एसे जमा जमा गामिनि बेफोरबायदि लोगो नांनानै ओंखारबाथाय बिराद मोजां नाङो आरोना मोसाबाथाय न'खर न'खर मोसाबाथाय
औ बेफोरबायदिखौ माने आङो बिराद मोजां मोनो आरो नायनानै आङो थांफेराखै आरो बे बेबायजियाव
औ औ मालाबा थांनाय नायबानो जाबाय
औ सम मोनबाथ' आङो थांनाय नायगोन लोगोफोरजों ओ जोङो माने टाउन एरियायाव थायो नालाय त' बेयाव बेफोरबायजि आ बारा जाया बेफोरबायजिखौ जोङो गामियाव बांसिन नुनाय मोनो आरो नुनायखौ
नोंसिनियावबो नोंसिरनि ओजों ओनसोलावथ' होमबा मोसौ मोसौ बैसागोफोराबो खमानो खुंनाय जागोन होनबा जेब्ला टाउन एरिया नालाय मोसौफोराबो एसे खम
मोसौ बैसागुआ ओ जोंनि खालामानो रावबो आरो जोङो खोनानायल' मोनो
औ औ औ मागो फोरबोफोरखौलाय बोरैथो फालियो नोंसोर
ओ नोंथां मा होनदों?
अ मागोफ मागो फोरबोखौलाय बोरैथो फालियो नोंथांमोननिथिं
ओ बेखौ जों फालिया आरो
औ
नोंथां ओ फिथा सौरायाइखौ एक्सुेलि जोङो सावा आरो जोंथ'बाय बायनानैखौसो जायो बेनिखौसो मोनजायो जोङो जोंनिथिं एक्सुलि बांद्राय रावबो फिथा बेबायदि बानायग्रा गैया नालाय
औ औ
अ नोंथांङा मा नोंथाङा मा फेस्टिभेल खौ मोजां मोनो ओमफ्राय नोंथाङा मा मारै बानायनो मोजां मोनो?
आंनि थाखायथ' बैसागोआनो मोजांसिन आरोना जोबोर मोजां जोंङो जों माने जों जोंनि ओनसोलाव गामि ओनसोल नालाय जोंनियाव जमा जमा बिदिनो गिदिंनाय मोसानाय मागिनाय जमा जमा बेफोर बेफोरनि थाखाय मोजां नाङो। ङो आरो गामि ओनसोलावथ' बेफोरखौथ' बिराद फालिनाय जायो।
औ औ औ
जमा जमा सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि बिदिनो न'खर न'खर मोसानाय मागिनाय बेफोरनि थाखाय बैसागोखौ बांसिन मोजांसिन मोनो आरो बिनि उनाव मागोखौबो मोजां मोनो फिथा सौर संनाय जानाय गोदोनि समाव मागोआवबो नख न'खर न'खर गिदिङोमोन नाथाय दानिया खमायलांबाय आरो मागोआव बारा एसेबां न'खर न'खर मागिनाय जाला
औ
गोदोयो न'खर न'खर मोसा मोसा फिथाफोरखौबो बैसागोआव जेरै मागियोमोन मागोआवबो बिदिनो मोसा मोसा फिथाफोरखौ मागियोमोन। नाथाय दानिया एदि बेबायदि हुदाया गैला आरो
औ
खम जाबाय सिगांनियाव सिगां गोदो गोदायफोरनियासो मोजांमोन आरो आबै आबौमोननि समनिया खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों।
नोंथांमोननिथिंलाय दुर्गा फुजाफोर फालियो ना फालिया नोंसिनि ओनसोलाव?
जोंनिथिंजाय जोंनि ओनसोलाव गोदोहाय दुर्गा फुजाखौ बिराद गिदिर बानायोमोन माने बिराद बुरजा मानसि फैयोमोन जोङो बिराद धुमधामै बानायोमोन बिराद दा मेला जायोमोन। ओ जोङो खेला माबा माबि बेफोर जायोमोन ओमफ्राय दा जोंनि ओनसोलाव दुर्गा फुजाखौ बानायला आरो दुर्गा फुजाखौ खालि जोङो मन्दिराव फुजा होयो बेबायदिल' खालामबाय आरो जोंनि ओनसो लाव माने खेला मेला बेफोरबायाददिखौ बन्द' खालामनाय जाबाय आरो
औ औ नोंसिनि ओनसोलाव औ खोना नोंसिनि ओनसोलाव बे बैसागोनि सिगां जेनेबा बिदि गामिफोराव खेला दुला होयोमोन ना एनिफ्राय नोंसोरनि ओजों ओनसोलाव होयोना होआ टाउन एरियायाव बानाय खुङो ना खुङा बिदि खेला दुलाफोरखौ
बेफोरबायदिखौथ' जोंनि ओनसोलाव होला जेबो खेला मेला बेफोरबायदिखौ होला।
अ माने बैसागोनि नामाव बिदि मिथिं दावथिं खुङोमोन ना मोसानाय मुसुरनाय बिदि जायोना नोंसिनि ओनसोलाव खुङो ना खुङा बेफोरबायदिखौलाय?
जोंनि ओनसोलावथ' बेफोरबायदि जाया खालि ओ एसे फांसन माबा माबि जायो आरो बैसागुनि नामै
औ नोंथाङा फांसनफोरखौ नायनानै मोजां मोनो ना मोना बैसागोनि?
ओ बेफोरबायदियावखौ एसे मोजांथ' मोनो बाट माने आङो बांद्राय नुफेरनाय जायाखै आरो आङो एसे ओ बुरजा नुबा मोजां सानो आङो
औ औ औ औ जोंनि बर'फोरा दानिया बेफोरबायदि फांसनखौ बारा खुंला बैसोर एसामिसफोरा मालाय खुङो दानिया।
औ नंगौ नंगौ औ
जोंनिया नुनो थांला आरो गोदोनि समाव मागिनायफोराबो जोबोोर दंमोन गामिफोरबाबो टाउनबाबो गिदिङोमोन आरो मागियोमोन नाथाय दानि सम दानि जुगाव आरो गामियावबो नुनोनो थांला बारा नोगोर ओनसोलावबो नुनोनो थांला बेफोरबायदि मागिनायखौ बहुत खम जाबाय आरो।
उम उम
मागो समावबो आरो बिदिनो न'खर न'खर ना गिदिर जानाय बेदर अमा बेदर बेफोरबायदि संनाय बेलागुर सावनाय बेफोर सावोमोन आरो नोंसोरनि नोंसोर नोंथांमोननि ओनसोलथिं बेलागुर सावनायफोरा दंना गैला बेफोरखौ फालियोना फालिला
हेल नोंथां ओ नोंनि दा- कुइसन सोंनायखौ आं खोनायाखै आरो
अ जोंनाद दालाय बे गोदोनि समाव आरो दानि समावबो मागोनि मागो जानायनि सिगां सानसे सिगां बेलागुर सावोमोन ना नोंथांमोननिथिं सावो ना सावला बेफोरखौ दा
अ जोंनिथिं जोंनिथिं बरफ्राथ सावा आरो बाट माने एसामिसफ्रा आरो दस्रा जातिनि मानसिफ्रा सावो आरो बाट बर'फोराथ' जोंनि जोंनि ओनसोलाव रावबो सावानो
माने एसे एसे गोमालांनो हमबाय आरोना।
औ जोंनि ओनसोलनियावथ फालिनायखौनो जाला मानसिफ्रा फेस्टिभेल माबा माबि बेफोर गोदो गोदायनिखौ रावबो जेबो फालिला बारा।
उम उम
नोंथांमोननि थिंथ' बिराद फालियो जानो हागोन ना?
जोंनिथिं फालियानो दे गामि ओनसोलफोराव बांसिन जायो आरो टाउनफोरावबो एसे एसे खम जायो जानायालाय। अब्लाबो फालियो आरो रोे जोंनिथिं
औ औ
खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों
अ अ अ बिदिनो सोलिगासिनो जोंनियाव फेस्टिभेलफोरावबो फोरबोफोराबो एसे सोलायलांनो हमबाय गोदोनि गोदो जेरै दंमोन बेफोरबायदि गैलिया दा।
औ
आरो नोंसिनियाव बे हलि हलि टाइमाव हलि गेलेयोना नोंसिरनि ओनसोलाव?
जोंनि ओनसोलाव औ जोंनि ओनसोलावथ हलिया बारा गिदिर जाया जों माबा खाथि खालानि सिनायनायफोरजोंल बेजोंल गेलेनाय जायो हलिफोरखौबो
अ-अ-अ नोंथाङा हलि गेलेनानै मोजां मोनो ना मोना?
बिराद मोजां मोनो आङो एबारैहाय आङो एबारनि हलियाव जोङो लोगोफोरजों बिराद गेलेदों माने दिनै एब एबारनियाव आङो फार्स्ट टाइम हलि गेलेनाय जादोंमोन थ' जोंहा आङो हलि गेलेनानै बेराद- मोजां मोन्दों आरो एबार थ' फैगोनावबो आङो बिराद मोजाङै गेलेनो सानदों हलिखौ
अ अ बेफोरबादिनो औ खोनादों बेफोरबायदिनो सै जों जोंनो लाखिलाङाबा आरो एसे ट्राइ खालामनांसिगोन आरो जोंनो लाखिलांनो फोरबोफोरखौ
औ-औ-औ
गोदोनि। दे होमबाना नोंथां समाबो जाबाय।
औ टाइमाबो जाबाय। गोजोनथों नोंथां औ